औ हेलौ नोंथां।
ओ खोनादों ना नोंथां आंनि आवाज भइसखौहाय
औ खोनादों नोंथां।
ओ ओ नोंथाङा दायो फ्रियावनो दङ' ना नोंथां?
औ दङ' दा फ्रियावनो। जेबोथ' खामानि गैया। ओरैनो दङ' नोंथा जिरायना।
होनबा दसे सम नोंथाङा आंजों सावरायफानो हागोन ना नोंथां?
हागोन दे नोंथां।
ओ जोङो होनबा मोनसे आयदानि सायाव जों सावरायदिनि। बे आयदायानो जाहैबाय दावबायनाय। दावबायनाय होनो ब्ला जों मा मिथियो बिनि बागै आङो सुंद'यै होनगोरनोसै। ओ दावबाय होनोब्लाथ' जोङो हान्थिनाय नङा होमबा हान्थिनायानो मोनसे दावबायनाय आरो ना। जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाब से जायगायाव जोङो मा जेबा दावबायनो थाङो एबा बेरायनो एबा दाबसे जायगायाव जोङो खामानि एबा दामानि मावनो थाखाय जोङो इयाव थाङो आरो ना। बेखौ मोनसे दावबायनाय होननानै बुंनाय जायो। जुदि जोङो दाबसे जायगायाव जोङो बेरायनो थाङो अब्ला हमनानै लाबाय जोङो ओ जोंनि खाथि खालानि बेफोरबायदि ओ जुदि जोङो गावनि थानाय जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव मोनसे समायना जायगा दङ' एबा गावनि न'निफ्राय बिदिनो ओ ब्रैजौ किल'मिटारहालागै गोजानाव मोनसे समायना जायगा दङ'। बेयावहाय थांनानैहाय बिदिनो बेरायनो एबा बिनि बारहावाखौ नायनो एबा बिनि थासारिखौ नायनो थाखाय जेला मानसिफोर थाङो आरो बिनिफ्राय जोङो दावबायनानै जेब्ला बिनि थासारि आरो बिनि थानाय बेफोरबायदिखौ जोङो ओ मोनसे ओ नायबिजिरनायनि गेजेरजों जोङो सोलोंनानै फैनो हायो आरो ना। आरो बेफोरनि गेजेरावहाय जोङो मा खामानि दामानिफोर मावनो थाखाय जोङो दाबसे जायगानिफ्राय जोङो गामि ओनसोलनिल' हमनानै लायोबा नोगोर ओनसोलाव जोङो मा दावबायनानैहाय बेयावहाय जोङो खामानि दामानिफोर मावलांनो मावनो थाखाय जोङो फैयो। अब्ला बेबो मोनसे दावबायनाय हिसाबै जोङो बाहायनाय थायो आरो ना होनबा नोंथां ओ नोंथाङा दावबायनायनि बागै फंनैसो होनदेरनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां दावबायनाय होनोबा थ' जोङो इदि ओ गामि एरियाव थानाय जेरै गिदिर गिदिर थाउन सिटि नोगोर बेफोराव जोङो दावबायनो थाङा ना नोंथां नोंथाङाथ' मि थिगो जानो हागौ जों गिदिर गिदिर इदि नोंथाङाबो दा बुंखांलांबाय माने सोरबाफोर खामानि मावनो थाङोबा इदि गोजान जायगायाव थांनानै मावहैनांगौ जायो। आरो सोरबाफोर बेरायनो थाखाय जायगा नायनो थाखाय बिनि थासारि बारहावा बेफोरखौ नायनो थाखाय माने गोजान गोजान जायगायाव थांनांगौ जायो। नोंथाङाथ' मिथिगौ जानो हागौ उम माने रोंनो थाखायबो रोंगौथिखौ मोननो थाखायबो गावनि रोंनायखौ मोननो थाखायबो इदि गोजान गोजानाव थांनांगौ जाहैयो। नोंथाङाथ' मिनथियो जानो हागौ ओमफाय थांनानै गावनि जेनबा जोङो फरायनो थाखायबो मोनसे इदि गोजान जायगायाव थांनानैबो फरायहैनो हायो जोङो।
औ औ।
फरायनानै बिनि जायगानि थानाय रायज्लायनाय बेयाव माबोरै थायो बेनि थासारिया माबायदि रायज्लायनाय माबायदि थानाय जानायफ्रा मायदि इदिखौ रोंबोनो जों हायो आरोना नोंथां। उम माने गिदिर गिदिर एरियायाव थांनानै जोङो गोबां बिनि जायगाफोरखौ जोङो मिथिबोनो हायो ना आरोना नोंथां ओमफायो जोङो बेरायनो थाखाय इदिनो गोजान गोजान जायगायाव थांनो हायो।
औ
थो ओ गोजान गोजान जायगायाव थांनानै बेनि समायना माखासे समायना सावगारि इफोरखौ जों नुनो मोनो आरोना।
औ औ।
नोंथाङाथ' मिथिखो जानो हागौ? ओमफ्रायो थांनो थाखाय जोङो जेरै गोजान गोजान गोजानो थांनो थाखायथ' गोजान गोजानावासो दि सोरबाफोर बेलेग जायगा इफोरबायदियाव थांनानैसो सोरबा सोरबा फरायनानै फोरबायदि रोंगौथिखौ मोननानै फैनो हायोना सोरबा सोरबा माने ओ बिदि गोजान गोजानाव थानानै माने बेलेग जायगानि रायज्लायनायफोरजों माखासे थानाय जानाय बेफोरखौ रोंबोनो हायो आरोना ने नोंथां माने बिसिनि रायज्लायनायफोरखौबो जों माखासे रोंनो हायो आरोना। जेरै जोङो माखासे रोङि बिसनि रायज्लायनाय बिसिनि फाव बिसनि जानाय इफोरबायदिखौ जोङो खा माने रोंनो हायो आरो माने मिथियो आरो जोङो। अ नोंथाङाबो नोंथाङाबो दावबायफेरबाय नामा माने इदि गोजान गोजान जायगा इदि एरियाफ्राव?
औ औ। बिदिनो ओ दावबायखांबाय इदिनो ओ नैजौ किल'मिटारहालागै बेफोरबायदि गोजानाव थांबाय आरोना आरो थांनानै बेफोरबायदि मोजां मोनदों आरो बेफोरबायदि थासारिखौ नायबोनानै। आरो गाव थानायनिख्रुइ बैनिख्रुइ आरोना जाय जायगायाव थांनाय बेनिख्रुइ गाव थानाया साबसिन होननानै आं सानो आरोना जेराव मोन्दों बेयाव गोजोननाया आंनि थाखाय मोजांसिन होननानै। आरो बिजों लोगोसे बैनि बारहावाजों आरो आं थानाय बारहावाजों गुबुन गुबुन दिफ आलादा रोखोमनि जायो बेखौ नोंथाङाबो मिथिखागौ आरो थिग बेबादिनो ओ गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै बिसोरनि बारहावा जोङो मा सोलोंनानै लाबोनो हायो आरोना आरो बिफोरनि गेज जोङो दो दावबायनाय होनोब्लाथ' जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जोङो मा बेफार बेला फालांगि खालामनो थाखायबो जों थांनाय जायो बिजों लोगोसे मा दाबसे जायगानिफाय गुबुन दाब से जायगायाव बायदि बायदि मुंआ बेसादफोरखौ जोङो दैथायहरनायावहाय दावबायनायनि गेजेरजों गुबुन दाबसे जायगायाव सहैहोनो हायो आरोना। जाहाथे जोङो बेफोरनि बेफार फालांगि खालामनायाव बिदिनो ओ हान्था मेला खालामनायावहाय ओ बेफोरनि गेजेरजों जोङो मा रां आरजिना हायो रां रुफाजों लोगोसे मा न'खरखौ सोलिहोनो हायो आरोना आरो बिजों लोगोसे गुबुन थानाय जायगाफोरखौ जोङो मिथिनो आरो माबायदि जायो माबायदि लोङो बेफोरनि बागै जोङो सोलोंनानै फैनो हायो आरोना। आरो बेफोरनि गेजेरजों जोङो मा दावबायनाया बेफोरबायदिनो ओ जाबाय थायो आरोना आरो ओ नोंथाङा बेफोरनि बागै आरोबाव हनबावनो हागोन नामा दावबायनायनि सोमोन्दै?
बारहथि इदि माबा गैया माने आंबो इदि गोजान गोजानाव इदि बारा थांनाय माबा गैया आर ना आंनाव नोंथां माने थांदोंबाबो इदिनो गुवाहाटि बेफोरबायदि तेजपुर माजबाद इदि माखासे बिदि जायगायाव थांखांबाय आरो माने थां बिदि मानि इदि गोजान गोजान गिदिर गिदिर सिटि नोगोरफ्राव इदि थांफेराखै आरो माने थांदोंबाबो एसे थांनानै बिनि जानाय बिनि रायज्लायनाय बिनि जायगा बेफोरखौ मिथियै मिथिबोदों माने
औ औ
ओ नोंथाङाथ' मिथिखौ जानो हागौ गुवाहाटियाव मोनसे प्रग्राम जादोंमोन
अ'
बागुरुम्बा दौ होननाय नोंथाङा बेखौ नोंथाङाथ' मिथिगौ जानो हागौ खोनादोंबो जानो हागौ ना नोंथाङा औ नोंथाङा बे गुवाहाटिनि ओ प्रग्राम जानायाव थांनाय थांफेरबायमोन नामा
बेयावथ' आं थांनाय जायाखै नोंथां थेवबो खोनादों आर ना नुदों बिदिनो मबाइल टिभि फ्राव इदिनो नेटवर्कनि गेजेरजों नुदों आरोना ओ बिदिनो मोनसे गावनि बर'नि मोनसे ट्रेडिसनेल कालसारखौ दिन्थिनो थाखाय बेवहाय गोबां मानसिया बिनो जि रोजा मानसिफ्रा बेयावहाय बेनिख्रुइ बांसि न मानसिफ्रा बेवहाय ओ थांनानै बिदिनो बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों आरोना। आरो गावनो ट्रेडिसनेल बिदि गाननाय जोमनाय ओ बेफोरबायदि थानाय बेफोर लोगोसे मा मोसानाय बेफोरखौहाय दिन्थिनानैहाय गुबुन जाथिफोरनि सिगाङावहाय माने गावनि बर'नि ट्रे ट्रेडिसनेलखौ एबा कालचारखौ सिनायथि होनो हानायखौ नुदों एबा खोनादों आरोना आरो मोजांबो मोनदों आरो बेजों लोगोसे मा बेफोरबायदि दावबायहोनायजों लोगोसे मा ओ नांगौखिनि बुस्थु आइजेंफोरखौ जोङो बिसोरो मा लाबोनानै एबा दिन्थिफुंनायनि गेजेरजोंहाय मा ओ बेफोरबायदि फैनो हादों आरोना आरो दावबा लांनायनि गेजेरजों आरो गावनि जिबनखौ माने सोरांथि एबा सोरां होनो हादों आर ना। आरो बेजों लोगोसे मा ओ जोङो दावबायनाय होनोब्ला खौ जोङो दाबसे जायगानि गुबुन दाबसे जायगायाव बिदिनो बेफार फालांगि खालामनाय समायाव बिदिनो सोरबा सोरबा गारि मथरनि गेजेरजों सोरबा सोरबा दैनि जाहाजफोरजों आरो सोरबा सोरबा बिरखंफोरनि गेजेरजों ओ दावबायनानै बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोना लांजायाबाबो बेफोरबायदि बिजनेस आरि खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोना
औ
थिग बेबायदिनो सुबुङा बेफोबादि जिउ खुंबोनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथाङाथ' होन्दों फरायहैनो थाखाय गुबुन गुबुन जायगायाव थांनांगौ जाहैयो थिग नंंगौ थारैनो नोंथांनि होननाया नंगौ जोङो गावनि जायगायावल' जोङो फरायनानै जोङो मोनसे ओ रोंगौथिखौ जों मोनजोबनो हाया आरोना गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै एबा दावबायनानै बै थानाय जाय जायगायाव थाङो बेयावहाय थांनानै आं जेनेबा बेनि जायगायाव जोङो जाय जायगायाव थानानै जों मा सोलोंदों बेनिफ्राय बांसिन बै जायगायाव थांनानैहाय सोलोंबोनानै फैनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोना थिग बेबायदिनो सोरबा सोरबा आरो इदिनो इन्जिनियार डक्टर बेफोरबायदि फरायनो थाखाय जों था थांनायखौ जों नुनो मोनदों बेजोंनो लोगोसे मा
औ
गावनि जायगायाव जुदि गोजोबा लाबानो एबा गुबुन जायगायाव थानानै जोङो सोलोंनानै फैनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो हमनानै लायो दा जोङो मा गावनि गामि ओनसोलाव जोङो मा गिदिर गिदिर फरायसालिफोर गैया बेखौ नोंथाङाबा मिथि खागौ नोगोर सोहोराव फैनानै बेफोरबायदि सोलोंथा खौ लानांगौ जायो बेजों लोगोसे मा ओ सोलोंनानै फैनानै बेबादिनो ओ फोरोंगिरि बा फोरोंगुरु बेफोरबायदि जाफैनो हायो आरोना। आरो गावनि जायगायाव फैनानैहाय बेफोरबायदिनो ओ गावनि गामिनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरखौ जों फोरोंफैनो हायो बेफोरबायदिनो फरेस फोरोंगिरि हिसाबै जों फरायसाफोरखौ फोरोंनानै बेफोरबायदि रोंगौथिखौ जोङो रोंहोनो हायो आरोना फोरोंनो हायो लोगोसे मा सोलोंहोनायनि गेजेरजोंहाय गावनि ओनसोलफोरखौ मा बांसिनाव बांसिन रोंगौथिनि गेजेरजोंहाय मा सोरां होनो हायो आरोना। आरो जौगासार खालामनो हायो थिग बेबायदिनो दाउ फोरनि गेजेरजों गोबां सोलोंनो हायो गावनि जिउ खुंनाय थानाय जानाय लोंनाय गासैफो गासैखौबो जोङो गुबुन बुन जायगाफोरनिफ्राय जों सोलोंनानै जोङो गुबुन-गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै गावनि ओनसोलफोराव फैनानै बेफोरबायदि खिथाफैनो हायो आरोना गुबुन ओनसोलाव बेफोरबायदि हायो बेफोरबायदि थायो बेफोरबायदि गानो बेफोरबायदि जोमो बायदि-बायदि रोखोमनि होननानै जोङो मा खोन्थानानै गावनि ओनसोलावबो साखोन सिखोन खालामफैनायखौ जोङो हायो आरोना नायबिजिरनायनि गेजेरजोंहाय ओ होनबा नोंथां समाबो जाबाय जोंनिया दोनथ'लायनिसै नामा
औ नोंथां दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम